हेलौ औ नोंथां खोनादोंं बुंलाय औ नोंथां फ्रियानो दं फ्रियानो दं नोंथां औ औ सावरायजागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
आदसा नोंथांनाव आं मोनसे सों थिं सोंसै
औ दे सोंजागोन दे नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो?
अ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बैसागुखौ थिग बेफोरबायदिनो गोदो गोदोथ' बैसागु होनोब्ला जोंना दानसेयालागै खोनानो मोनोमोन। ओ गोदो दानसेया लागै खोनानो मोनोमोन। बेनिफ्राय दायो जोंनियाव सप्तासे लागैल' खुंनायखौ जों नुनो मोनो। खोनादों नोंथां।
नों औ खोनादों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओरैनो दामग्रा आगजुजों मोसायो ना बै सावन्डफोरजों मोसायो साउन बक्स होन होननायजों मोसायो नामा जाखो?
जाखिनायख जेरै हमना ला ओ जथा, सेरजा, सिफुं बेफोरो थासिगोन आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंनि जोंनियाव बैसागुखौ फालियो होनना बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जोंना मोसौ बैसागु जायखौ संक्रान्ति होनो आरोना। बेवहाय मोसौ थुखैनानै मोसौखौ थुखैनानै माने ओरैबायदि थुखैनानै माने बेखौ ओइदिनखालि हगारो आरोना बेनि थाखाय जोंना राइदों रायदों बिलाइ बिजि बायदि बायदिसिनाफोरखौ थेवोल जिरनानै लाव लाव फान्थाव बायदि आरिफोरखौ हानानै। बिदिनो मोसौखौ खुबैयो जाहाथे बोसोरै बोसोरै एरबाय थाथों होननानै माने ओइदिनखालि बै बाराव मोसौखौ जोंना हगारना होनाय जायो आरो नोंथां। बेजों लोगोसे अबेनि अखानायै जाखिनि एक थारिख जायो एक थारिकाव ओरैहाय जोंना ओ मोसौ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआथ' थांबाय बिनि उनाव मानसि बैसागु जेब्ला मानसि बैसागुआ फैयो अब्ला जोंना बयबो गाव गावनि न'खरारि बा न'खर मानसिफ्रा गेदेर उन दै मान होनाय मान लालायनाय बेफोर बे हाबाफारिखौ सामलायो आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे आरो गामियावनो थानसालियावनो मा फोरबो हिसाबै लानाय जायो जा गोखा गोखै जानाय बेफोरबायदि जौसे जौ जौसे बेसेबांबा जानाय जायो आरोना। उम बेफोर बायदिनो लासै लासै औ औ खुंखा जानाय नाय होनो बेखौ नोंथां खुंखा औ बिदिनो ए मानलाख जोंना ओ बे बार बे समावनो जोंना बेनि बेलासियालागै गासैबो लाइमोन लाइमोनसा लाइमोनसि बोराय बुरै गासैबो बैसागु जा रंजानाय फोरबो बेखौ फालिनो थाखाय जोंना लैहोर लैहोर थाङो आरो ना नोंथां। ओ हमना लाबाय ओरैहाय जेनेबा बैसागु फोरबोनि थाखाय जोंना खाम जथा सेरथा सिफुं दामग्रा देग्रा थाबाय। बेनि बेनि ओमफ्रायनो आरो जोंना जाखिनि जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि हिनजावसा हौवा हिन्जावसा बुरिफोरनो जेरै दख'ना गोमो आर'नाइ बेनि उनाव गस्ला गोजा बा गोथां बेफोरबायदि थासिगोन आरो ना।
औ औ।
बेजों लोगोसे हौवाफोरनो खर'आव आर'नाइ बा जान जियाव आर'नाइ आरो गोदोनायाव आर'नाइ बेफोरबायदि खानानै माने बैसागुखौ रंजानो थाखाय जोंना लैहोर लैहोर फैयो आरो खोनानो मोनदों आथ आथि गोलाव उम आर'नाया जि आइ टेक मोनबाय होननाय खोनादों ओ औ खोनाद दों ओमफाय थिक बेफोर फोरबायदिनो लासै लासै गासिबो जि आइ टेक आव मोनगोन होनना आसा खालामो ओ जेरै आर'नाया मोनदों थिग बेफोरबायदिनो गमसा दख' गामसा दख'ना गासैबो मोननो हागोन होनना आसा खामो बर'यिं बर'नि सिनायथि हिसाबै मोनगोन होनना आसा आंदों लोगोसे बै मोसाखालि जोंना गासै जेबो औ नोंथां बुंलाय
नोंथांमोननि
हेलौ
हेलौ
औ
नोंथांमोननि लाइमोन लाइमोन सि लाइमोन लाइमोन सि बोराय बुरै ज' ओंखारो ना आलदा आलदा ओंखारो होनदों आं
औ नोंथां बे बाथ्राया ओ जोंनि एरियाव ओं ओरै गामि गामियाव हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंना लाइ लाइमोन आरो लाइमोनसा लाइमोनस्रि बे एक्सट्रा जायो जाहाथे माने बोराइ बुरै बिमा बिफाजों मोसानो एसे उसु बिदा मोनो नालाय लाइमोनफोरा उम बेनि थाखायनो माने बेनि थाखायनो माने एक्सट्रा जायो आरो जोंनिया जाखिनि उम रंजानाय मानाय बे फोरबायदि एक्सट्रा जायो आरो जोंनिया बोराय बुरै ना एक्सट्रा मोसिगोन बेनि उनाव लाइमोनसा लाइमोनसेया बिसोरनि उन उन बिदिनो एरैनो ए स्रा जा मोसाफाया आरोना बिसोरजों एक्स स्रा मोसायो मोसानाया लोगोसे बै बैसागु मोसानाय सानखालिनो जायफोरा बिदिनो बबेबा गामिफ्राव जाखिनि माइरं बा रां बे फोरबायदि गोदो गोदायथ' माइरं माइरं एसे दाउदै दैसे ना बेफोरबायदि माबा मोनसे होननाय खोनादोंमोन आं गोदो गोदायनि समाव आरो
औ खोनादों खोनादों आंबो खोनादों माने बिखौ
उम बेजों लोगोसेयैनो जाखिनि माइरं एसे जि हरो बेखौनो जोङो नाजावना लानो गोनां जायोमोन आरो। ना नोंथां। अ आथिलावथ' बेफोरबायदि नोंथां मोसानायाथ' खोब जाबोगासिनो दं जानायालाय सिग दान खुङोमोन बेनिफ्राय जोंना माने बयहाबो ओ गाव गावनि पार्सनेलि खामानि थानाय हिसाबै ना नोंथां। ओ दानि दानि जुगाव माने दान दानसेखौ गारनानै जोंना सप्तासे गाहामल' खुंनायखौ जों नुनो मोनो। ना नोंथां। औ बेजों लोगोसे आरो। बेफोरबायदिनो जेब्ला बैसागुआ स्नि सान जानानै बारलाङो अब्ला लासै लासै जोंना बे जाखिनिजों रंजाना मोननाय रां रुफा माइरं दैरं बेफोरखौ माने जोङो गासै खोबो ओ दिखालि सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो मोनसे प्रग्राम फाथिनाय जायो जाय फाथिनायाव जोङो। लाइमोनसा लाइमोनसि गासिबो खस्थ' मोननायनिफ्राय लानानै बिदिनो लोगोसे बादायलायनाय माबाफोरबायदि आरि प्रग्राम लानाय जायो लोगोसे लाइमोन बोसोन होनाय बेफोरबायदि गोबां माने औ बेफोरबायदि गोबां मोनसे माने हाबा लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ लाइमोनफोरनि सोलायनायनि थाखाय आरोना माने।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ लाइ मोनफोरा माबायदि जानांगौ। सांग्रां जानांगौ। मा मा माबायदि अन
मोसाना मोननाय फैसाजों।
औ औ औ बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बारनाय खारनायनिफ्राय लानानै बिदिनो जास्ट माबायो आरोना नोंथां जोंनियाव। फालिथाइ फालिनाय रंजासे रंजानानै हैदिनखालि होमबा। जाखिनि जोंनि बे रंजानाय फोरबो जोबनानै थांखांबाय नालाय एवबा बे सानाव जोंना जाखिनि साउड सिस्टेम बा एसे एनै रंजानो माने गोगोमै गोमनाय हिसाबै जोंना ओ। दि जे हिसाबै थायोना जोंना साउन्ड सिस बेखौ लाबोनाय जायो आरो नोंथां। ओरैनोथ' नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायदि फालियो जेनेबा बिदिनो दामनाय देनायनि नानै खोनादों नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
लाइमोनफोरनि सोलायनायनि थाखाय बेफोरबायदि खुंनाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो बैसागुआ?
जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सोलियो लाइमोन लाइमोन स्रि आलदा बोराय बुरै आलदा ओंखारनानै रंजायो मागियो ओरै एसे एनै मोननायखौनो जोंनाबो बेबायदिनो प्रग्राम खुंसि सिगोन गथ' खारनाय बारनाय बायदिसिना प्रग्राम खुंनानै गथ'फोरखौ रंजा होयो लाइमोनफोरनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ सोलाय आरो
औ नंगौ। नंगौ नोंथां नंगौ थिगानो।
मानोना दानि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि मोसानाय मोननाय फैसाखौ जौ मोजां लामायाव औ
नंगौ नोंथां नोंगौ।
थिगानो नोंथां थिगानो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोजाङानो।
बुंलाय
बेफोरानो बन्द' खालामदों आरो माने
मोदसा मोजाङानो नोंथांमोननि सोलावबो बेफोरबायदि हाबा फोरलानो
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय दालाय हाल सालफोरा माबादि जाना दं
औ जा दा हाल साला बिदिनोसै नोंथां जाखिनि जोंना बैसागु हाबाफारियाथ' जोबनानै थांखाबायानोसै सै सिगांनो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो आरो बैसागु मोसानो थाखाय जाखिनि मोसानानै मोनदों रां एसे एनै मोननाय बेफोर खौ माने जाखिनि जोंनि देमेज जानाय खाम सिफुं बा सेरजा बा गंगोना बेफोरबायदिनि माबानायनि थाखाय एसे एनै माने दोनथुमनाय रां आरो आरजिनायखौ जों जोंनि हाबाफारियाव लायो आरोना
औ औ
उम जाखिनि एसे एनै रां मोनदों बेखौ माने खामनि नामाव एसेखिनि हाजार बा एसेखिनि रां जमा दोनबाय होननानै माने लिरसुंथाइ लिरनानै माने दोननानै जाहाथे खामा जेब्ला गाज्रि जायो अब्ला जोंना ओ लाइमोन कमथि बा गागि कमथि बेफोरबायदि आफादगिरि नेहाथारि थायो नालाय बिसोर बिसोर माने बानायनो थाखाय बे रांखौ जगायना दोननाय रांखौ ओ हरनाय जायो आरो
औ जोबोद मोजां नोंथां बिदिबा
औ
ओनसोलावबो ओनसोल जोंनि गामि एरियायावबो बेबायदिनो जायो जानाया
औ औ औ आदसा होमबा नोंथां नोंथांजोंथ' सावरायनो खोब गोजोननाय मोन्दों जाखिनि बैसागुआ नोंसिनियाव ओरैबायदि फालिनाय जोंनियाव बिदि फालिनायाव मिथिनाय मोन्दों आरोना
औ नोंथां
आदसा होमबा नोंथां नोंथां सावरायना खोब गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनफ्राव बिदिनो सावरायबाय थानोसैना नोंथां
औ दे दे दे
दे
दे होनबा नोंथां
औ दे दे दे